हेलो
उम बुं दे नोंथां।
औ खोनाबायना?
उम खोनादों नोंथां
मा खालामबाय दं
आङो दा जबाय दं नै सियाराव नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो दं बिदिनो जिरायना ।
उम उम मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
जोंहा माबासोमोन सिबुं मैगं आलु ।
उम ओम
नोंथांमोनहालाय?
जोहा खार' खान्दाय ओमफ्राय फाथो खारै अनला दाउ बायदि बायदि संदोंमोन आइया ।
ओम गो थावानो ।
गोथावालाय गोथाव ।
थाव गोथावबो जानांगौ ।
उम जानायालाय जानांगौ जाहाथे बेमार आजार जाया मानसिनाव । नोंथाङा खोथिया फोरखौ बेसेबां बेसेबां फिनो हायो सानसेयाव?
औ ।
नो हाया
फुसाबो आरो फुनांगौ बांद्राय फुनो हाया ।
गायनो फुनोबो सक्ति नांगौना नोंथां ।
औ ।
नोंथाङाबो बांद्राय जाया नालाय
सक्ति थाबासो मावनो दांनो हायोना ।
उम आमथिसुवा बायनानै मावनांसिगोनलाय नोंथां ।
उम
आखाइ आयथिंफ्रानो गोसोम गोला जाजोबबाय ।
होनजाला नायजाला आयथिं आखाइफोरानो गायनानै फुनानै ।
उम
गायाबा फुवाबा मोनजाया नालाय गायनांगौ फुनांगौ जायो ।
उम नोंथांमोनहा दाउला गैना गैया?
दं ।
ओम जानो थांगोन दे नोंथां ।
औ
जोंहा नै मासे दावउला खासि दंमोन बानायनाय बेखौ नोंसोर जाफैनोबा जाफै आं संना होगोन दे ।
जोंहानाव माइ लास्ट गायनाय समाव जागोन ।
उम ।
माइलाय गायनाय जायो ना। हाल जांख्रााना मा होनो। बिदि जायोना।
उम
बेयावहाय। जाहोनोसै।
नोंथांमोनथिं दा गरमा माबायदि
गरमालाय दासान्दि अखा हाबाय थादों ना बांद्राय गरम जायाखै।
उम दाथ' जोंथिं नै सान्दुंबो गैया अखाबो गैया माने जोमैफ्रानो अख्रांखौनो खोबजोबाय एसे बारबो बारदों एसे गरमबो मोनदों आरोना।
औ बिदिनो। दासान्दि बोथोरा।
उम।
आमथिसुवायाव गामियाव ओ थाइजौ खान्थाल जायाखै नोंथां
उम बेरायहैथ'नाय जाथ'वाखै।
उम मैयासो जा थाइजौ खान्थाल जामबु बिदिनो बायदि बायदि जादों।
ओ।
नोंथांमोननि गामियाव बैसागुआ बैसागुआव ज' ज' जाजाय मोसायोना आलादा आलादा
आलादा आलादा माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जायो नालाय। आलदा आलदा ओंखारो।
उम। मोजाङानो नोंथां।
बैसागुआवसो इन्टारेस्ट जायोना रंजानाय बाजानाय।
उम गाजा गोमजा जायो आर ना नोंथांमोननि गामियावबो
उम
मोजाङानो नोंथांमोननि गामियाबो।
बोसोराव खनसे फैनाय ना।
उम नोंथांमोननि गामियावलाय मागो दमासिखौ मायदि फालिहरो
मागो दमासियालाय। इदिनो। मोजाङैनो फालिहरो।
ओ जोंथिंथ' मागो दमासियाव फिथा एन्थाब सिथावनि फिथा लावदुम बिदिनो बायदि बायदि फिथाफोर संनानै फालिहरो गथ'फ्रा मागि फैयो ओमफ्राय बेफोराव।
ओ उम ओ मागो ओं। मागियो मागि गिनायालाय
उम नोंथांनि खबरालाय मायदि?
खबरानो मोजाङैनो दं।
उम
गाज्रियावबो थाजाबाय थायाना मोज जाङावबो थानांगौ।
उम बिदिनोसै खबरफ्रालाय मोजां गाज्रि दफा
औ
सुखुबो दं दुखुबो दं।
उम
दसेनोस सु खु जायो दसेनो दुखुबो जायो।
उम बिराद गरम हमसेै।
सानदुं सानदुं दुंहांदोंना
उम नोंथां सान्दुंआलाय दुंहांदों बिराद गरम जागोन दांलै नोंथां दिनि
औ एबार सान सानदुं दुंलांबा गायनो फुनो मोनैसो जासिगोन र' अखा हायाबा
उम
सोरबा दै राननानै गायनो हायै जागोन।
उम
थाब थाब गायना लायाबा बोथोरा बोरैबा जाबा गायनो फुनो मोननाय नङा।
बोथोरफ्रालाय बिदिनो दसेनो बारहुंखा दसेनो अखा दसेनो सान्दुं मा जायो रावबो मिथिया नालाय। दिनो गायनाय फुनाय टाइमाव गायसै। मा जायो नायसै उनाव आथ
उम
गायनाय फुनाय लाखायाबा जाहाथ' थ' आमथि आमथिसुवानि सिगांनो गायखांबाय। गैयानो होनजायो ओमफाय दब्लायसे दंबावो।
अ दसेनो थाब थाब गायना लाबा मोजां आरो
उम गायना लानायाथ' मोजां थाब थाब थाब जोबो आरो ना बदलफोरबो दं साब्रैसो बेखौ सुख'नांगौ आरो ना गावजों गाव इदिनो हेफाजाब लालायाबालाय
औ बिदिनो गायलायलायबासो मानसिबो मोनो नालाय
उम फाला गायलायलायो जोंना न सिङाव एरसोनानै थाबाय मालायफोर बायदि
औ
न'खराव मोजां ना नोंथां
मनाय औ मोजङैनै दंथयो
उम दा सनडि जेरवबो बेरायहैनयाखै नोंथां
मोजाङ दंथ'यो दैलांथोरना
उ
गायखांबा फुखांबा बेरायनोसै
उ
नोंथाङाबोथ' जेरावबो थांथ'खायाखै दा
थांनायाथ' थाङाखै लोगोफ्रालाय बेरायनो लिंहरदोंमोन दा गोसो महरालै बोरै बेरायहैनो लासिंसिं नो
औ दा गायनाय फुनाय दिनाव आथिं आखाइ गासिबो मैला जाजोबो ना
गायखांबा फुखांबा आराम बेरायनोसै आरो
उम गावरिमा बिराद गाबदों जोंथि नोंथां
औ खान्थाल मोननायनि खान्थाल मोनोनो
उ बेफोरनि थाखायनो
फिथाइ सामथायाइ मोननायनि थाखाय गाबदों आरो
नोंथांमोननि न'आव मा मा फिथाइ सामथाइ दं
दङ थाइजौ खान्थालबो दं
जोंहाथ' नै न'आव थाइजौ दं खान्थाल दं खा दं जल फि दं आमलााय दं, आनारस दं बायदि बायदि दंथारोहाय खामब्रेंगा सिनथाय थालिर सिनथाय
थालिरालाय औ थालिरालाय दं दानाबो
उम उम नोंथाङा जोहानाव बानलु खानो फै बानलु बिराद दं जोंहा बागाननो
औ जोंहाबो गायदोंमोन गायनायालाय बानलु
उम।
हेल' नोंथां
औ नोंथां बुं
औ।
नोंथां